औ नोंथां ओ मोजां दं ना नोंथां औ नोंथां मोजांङैनो ओ मोजाङानो नोंथां। दां नोंथांजों
दे नोंथाङा आंनो बे समाव आंनो फन हरनायनि आन्दोव माबाफोर खोथा बाथ्रा दंमोन नामा नोंथां?
अ नोंथां आ आंनो। नोंथांजों आथिखालनि सोलोंथाइ बा गोदोनि सोलोंथाइ आरो बे सोलोंथाइया समाजाव माबायदि बिहोमा होदों आं बिनि बागै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औ नोंथां।
औ औ नोंथां होमबाथ' मोजांनि खोथा नोंथां। आथिखाल जुगावथ' सोलोंथाइ गैयाबा जों जेरावबो दावगानो हायाबा दावखोनो हायाना नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथाङा सोलोंथाइया समाजाव माबायदि बिहोमा होयो बेखौ आंनो एसे फोरमायग्रोदो नोंथां आं दा नोंथांनो सोलोंथायनि बागै फोरमायनोसै औ।
अब्ला होमबा आं नोंथांनो फोरमायग्रोसै आरोना समाजारि सोलायनायाव सोलोंथाया माबायदि बिफाव ला लायोबा माबायदि बिहोमा होयो सोलोंथायाइआ जाबाय माने समाज सोलायनायनि गाहाय बिथा होनना जों बुंनो हायो आरो ना समाज सोलायनाय होनना बुङोब्ला जोंनि समाव थानाय आसा खान्थि रांखान्थियारि राजखान्थियारि आबहावायारि भूमखौराङारि खोन्दो आरो समाजारि दाथाय नि फारसे दावगानायखौ जोङो बुंनो हायो आरो। नोंथां सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंना मा होनो समाजा जेबो गोजोननाय आरो जौगानाय जेबो फैनाय नङा आरो। बेनिखायनो जों बुंनो हायोदि सासे ओ जों ओ गेदेर सानसुमैगिरि बिथां खोला आफ्रिकानि नेलस मेन्डेला बिथाङा बुंदोंमोन सोलोंथाइ थाया जाबाय बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन हाथियार होननानै। जायखौ नोंथाङा बुहुमखौ सोलायनो थाखाय माने बे सोलोंथाइखौ बाहायनो हायो होनना बिथाङा बुंदोंमोन आरो। बिदिनो सोलोंथाया समाजाव सोलायनाय लाबोनायनि बागै बुङोब्ला जोङो खोमसि फोथायनायखौ फोजोबो आरो सोलोंथाइआ सिगांनि समाव थानाय बायदिसिना जेन'बा जोंनावथ' मोदाइ दावदाय फोथाइनाय दंमोन। जेरैहाय दायना बुथारनाय बा दायना फोथायनाय उन्दै समावनो हाबा होनाय हारिनि गेजेराव दावराव दावसि बा उन्दै गेदेर सानलायनाय बिदिनो थाखो रानलायनाय आरो सति सावफानाय होननाय जोंनाव गोदोनि दिनाव नुनो मोनोमोन बेफोर गा सिबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोबबो दों बा जोबदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। आरो समानथि आरो अनज्लायनाय लाबोयो माने सोलोंथाइआ समानथि आरो अनज्लायनायखौ बियो माने बिहोमा होयो आरो सोलोंथाया माने समाजाव हौवा हिनजाव सोरनि गोरिबनि गेजेराव थानाय फारागथिखौ खम खालामो बे हिनजावसाफोरखौ माने सोलोंथाइ होनानै समाजारि आरो रांखान्थियारि महरै गरा खालामोबा ओ हिनजावफोरनि गोहो खौ जौगाहोयो आरो बिदि नो जोंना सोलोंथाइ रांखान्थियारि जौगानायाबो मदद खालामो। जेनेबा हमना ला ओ सासे सोलोंथाइ बा गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां सुबुंआ मा ओ सुबुं सम्पदआ जेनेबा माबा मोनसे ओ आबाद मावबाय बे आबाद मावोबा बिथाङा दो दोरोङारि आदबजों आबाद मावालाबानो बियो बिगियानारि आदबजों आबाद मावो अब्ला
बै बि दोरोङारि आबाद मावनाय थ्रि बिगिनारि आदब मावनायाव बांसिन फिथाइ मोननानै बेयो मुलाम्फा जायो जुदि सासे लेखा रोङै सुबुङा बिगियानारि आदबनि बागै आथिखालावथ बिगियानियारि बिगियानारि आदबजोंसो जोंहा आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै माने दोरोङारि आबाद मावनायखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां फिथाइफोर बा जोङो मुलाम्फाफोरखौ नुनो मोना आरोना बिनिखायनो सासे लेखा रोङै सुबुङा मा होनो ओ दोरोङारि
आरो
आबाद मावोबाबो बिथाङा माने माखासे मुलाम्फाखौ मोननो हाया आरो आरो बेफोराव माबायदि रोखोमनि ओ मुलि हासार नांगौ बेफोरनि सोमोन्दैबो बेे लेखा रोङि सुबुङा मोजाङै मोनथिनो थाङा आरो ओ आथिखालावथ गोदान गोदान रोखोमनि आबादफोर ओंखारबाय थाबाय बेफोरनि गायनायनि आइडिया फोर बा ओ जेनेबा बेफोरखौ माने बे सासे लेखा रोङि सुबुङा सासे लेखा गोरों सुबुंनिख्रुइ मोनसिननाय नङा बा मावनो होसिननाय नङा आरो बिदिनो बिगियारि सानस्रिखौ जोंहा जौगाहोयो सोलोंथाइया सोलोंथाइ -या सुबुंखौ बिगियारि आरो जुकथि गोनां सानस्रि खौ मा होनो ओ जोंहा खौ माने जौगा होयो आरोना मानसि -या माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ बिगियारि महर होनानै लानो गोरों जायोबा रोंगौथि गोनां जायो सासे लेखा माने सोलोंथाइनि गे -जेरजोंनो आरो ओमफ्राय मोनथाय आरो सांग्रांथिनि बागै बुंनो थाङो -ब्ला सोलोंथाइनि माने सुबुंफोरा गावसोरनि समाजारि राजखान्थियारि आरो मा बुंगोन बेखौ आ संबि मोनथाइफोरनि सायाव सांग्रां जायो आरो बेयो समाजाव नासयनाय आरो सासन गाद -ब जानाय बा सासन खालामजानाय बेफोरनि हेंथायै बा बेरेखायै दावगानो गोहो होयो बे सोलोंथायाइयानो बिदिनो समाज सोलायनाय जोंहा सोलों- -थाइ बुङोबाथ जोंहा मा बुंनो हायो फोरोंगिरि आरो फरायसानि गाहाय बिफाव थायोबा बेयाव। जेनेबा फोरोंगिरिया माबायदि बिफाव लायो होननानै बुङोब्ला फोरोंगिरिफोरखौ जोङो समाजदागिरि बुङोब्लाबो नंखाय जानाय नङा आरो नोंथां मानोना बिसोर समाजाव उमनो समाज दानायाव ओ गाहाय आखु सलायो बिसोरो फरायसाफोरनि गोसोआव मोजां सानस्रि गोजोननाय आरो मोजां गुनफोरखौ गायसननानै होयो आरो इयुनाव जाहाथे इयुनाव फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ समाजनि मोजां हाबाखौ मावलाङो थिग बेबायदिनो सासे फोरोंगिरिया गामि ओनसोलफोराव ओ जोंहा सांग्रांथि मेलफोर खुंनाय जायो बे सांग्रांथि मेलफोराव गुबुनफारनिख्रुइ रुजुनायाव नायोब्ला जोंहा फोरोंगिरिफोरासो बांसिन बाहागो लायो आरो फोरोंगिरि फोरा समाज दानायाव जोङो माबायदि हाबाफारि फोर लानांगौ बेफोरनि बागै फोरोंगिरिफोरा गोथौै बा गुवारै फोरमायना बा बुजायना होनायाव बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि दारैनो जादों होननानै आं सानो। बिदिनो जोंहा ओ फरायसाफोरनि बिफावखौ बुंनो थाङोब्ला फरायसाफोरा जाबाय इयुननि फुंखा बा इयुननि समाज दागिरि होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोबा फरायसाफोरानो इयुन खौ जों समलायलांगोन नालाय बा सालायलांगोन बिसोर गोदान सानस्रि आरो गियानखौ गामि समाजफोराव सादारन सुबुंफोरनि गेजेराव थांनानै गरायै एबा गोसो हो -थाबनानै फोसावनाय समाज सोलायनायनि हाबा मावो बिसोर जेने -बा अबेबा मोनसे गामियावहाय माखासे सुबुंफोर बा ओ बाय - दिसिना जेनेबा जौ जुवा जों गोदो -फबना थानाय बेफोरबायदि गामियावहाय सोलोंथाइ गैया गैयिनि थाखाय बेफोर गामिफोराव जौ जुवा जों गोदो फबना थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि गोदोसोहाबना थानाय गामिफोराव जोङो ओ सोलोंसाफोरा बा फरायनाय सुबुंफोर थायोब्ला बेफोरबायदिया जोबस्रांलांगोन होननानै बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो जोब- -स्रांनायखौबो जों नुबोदों बिदिनो जों जोबनायाव बुंनो हायोदि सोलोंथाइया मा होनदों सोलोंथाइ गैयाबा समाजाव सोलायनाया माब्लाबाबो अरायबो जानो हानाय नङा बा आबुं जानाय नङा आरो बा गोग्गो समाज दानो हानाय नङा ऐ बिदिनो अरायबो जोंहा मा जागोन सोलोंथाइ गैयाब्ला लाथिख एबा गोब्राब होननानै जों बुंनो हायो सोलोंथायाइया सुबुंनि इसिङारि सानस्रिफोरखौ सोलायो आरो बे सोलायनायानो गा गामि नोगोर गासै समाजखौ सोलायनायनि फारसे लाङो बेनिखाय खायनो मोजां समाज दानायनि थाखाय थि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनाया बा जों सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो नोंथां।
नोंथांनिसिम जि सोलोंथाइनि बागै आं फोरमायथिनाय आंनि फोरमायथिनाया एसोनोसै नोंथां समाज सोलायनायनि बागै
दा नोंथाङा आंनो बेफोरनि बागैनो माबाफोर फोरमायथिनो सानदों नामा? औ।
ओ जे नोंथाङा जे होनदों जेनेबा सोलोंथाइया समाज फोसाबनायाव गोबां बिबां थायो बे सैथो ओम आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा ओ जेबो जाला जेनबा जों मोनसे ज गायाल थांनोबा जेनबा जों मायबा मोनसे बेसाद बायनोबा ओ बुहुमाव थांनानै थानायनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनां ओ जायखौ आथिखालाव बयबो बा गासैबो सुबुङा लाबोगासिनो दं बा बेयो सोलोंथाइया गोदो आरो दानिख्रुइ जोबोद सोलायबाय जेन'बा गोदो माबायदिमोन दा माबायदि जालांखो बेयाव गोबां रोखोम नि फाराग दङ जों बेखौ नुबोगासिनो आरो जों बेखौ नुलांबाय थागोन दा जोङो बिदिनो बुंनो हायो जे जेन'बा सोलोंथाइया गोदोहाय माबायदिमोन जेन'बा जोंनि ओ गेजेराव बारा बिदि एथग्राब गोजौ थाखोनि बिदि सोलोंथाइ लानायनि जों माबाखौ नुङामोन नाथाय गोदो माबामोन जेनबा ओ सासे फोरोंगिरिखौ नागिरनांगौसो जायोमोन जेन'बा ओ फोरोंगिरिफोरा एबेल ओ बा मा होनो बिदिखौ नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि गैयामोन बा बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव सासेल' फोरोंगिरि था थायोमोन जायखौ फरायसाफोरा होसो होसो थांनानै बे फरायसा फोरोंगिरिनि न'आव फरायसाफ्रा थांनानै सोलोंथाइखौ लायदों। गोनां जायोमोन बेनिखायनो बिथांमोनहा मा खालामो बेयाव फोरोंगिरियानो मोननो थाङा नालाय बिथांमोना उम गावसोरो गोसो मोदोम जिउ होनानै बे फोरोंगिरिजों बे सोलोंथाइखौ लायोमोन आरो
औ
थिखालनि मुगायाव मा जाखो जेनबा सोलोंथाइया आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय जे जोङो गोबां रोखोमनि फरायसालि फरायसालिमा ओ सरक खारि बे सरखारि मेरला रोखोमनि फरायसालि ओंखारबाय आथिखालाव जायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों। बा जोङो आथिखालाव ओम बेखौ ओ मा होनो ओ जेन'बा जों बबेयाव फरायनो जों बेखौ आथिखालाव नागिरनानैसो फरायनांगौ जायो आरो दा मा होननो दां बिदिनो जोंना गोदोनिफ्रायनो बिदिनो सोलिबोगासिनो आरो आथिखाल गोलाव सोलायबाय जोंनि थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानाय ओ गासैबो सोलायलांनो हमबाय। उम दा इयुनाव बे सोलायलांबावगोन जों बेखौ बुंनो हायो। जे आथिखालाव बे इन्टारनेटनि जुगायावबो ओरैबायदि जाबायदि सोलोंथाइ लानाया। ओ जेनेबा जोङो ओ फोरोंगिरि गैयाब्लाबो जोङो जों न'आव थानानैनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हासै। ओ मा होनना बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ इउटुब फेसबुक गोबां रोखोमनि माखासे सोलोंथाइ लाथावथाव मोनसे बुस्थु बा मोनसे प्लेटफर्म ओंखारबाय ओ जायाव जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ रोखोमै लानो हायो बेयावहाय जों खालि मा खालामनांगौ? जेनेबा जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मोनसेबाव बा इउटुबाव बा फेसबुक ओ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों सार्च खालामनानै। ओ जोङो बेवहाय गावबा गाव रोखोमनि बा ओ सासे फोरोंगिरि इउटुबाव सासे फोरोंगिरि नागिरनानै बा सासे फोरोंगिरि सायख'नानै जोङो ओ सोलोंथाइ फिथाइखौ लानो हासै आरो दा बेयाव ओरैबायदि जायोदि जेन'बा नोङो ओ फरायसालि थाङालासिनो नोङो। ओ सोलोंथाइखौ बेनिफ्रायबो लानो हायो बे थिग आरो आथिखालाव गोबां रोखोमनि फरायसालिबो दङ जेरै उम मा होनो ओ सरकारि बेसरकारि ओ बेयाव गोबां रोखोमनि फोरोंगिरिफोरजों लोगो मोनबाय। मोनो बा बा फोरोंगिरिफोरा गावसिनि रोंगौथिया आलदा आलदा जायो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि बेर बेसरकारि फरायसालिनिखौनो बुंगोन जे बेयाव मा जायो जेनेबा बेसरकारि फरायसालि सालियाव बे फरायसालियाव ओरैबायदि न'आव सासे मालिकआनो बा सासे सुबुआानो गावनि रां रुफ रुफा जों बेखौ सोरजिनानै बेयाव गोबां रोखोमनि नांगौ जानाय फोरोंगिरिफोरखौ लायो बुंनो थाङोब्ला। ब्ला गासिबो मोनफा फा मोनफा मोनफा आयदानि थाखाय साफा साफा फोरोंगिरि बेखौ बे जोंनि फोरनि ओं बे सरकारि फरायसालियाव जों बेखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव ओ सरकारि फरायसालियाव जों बारा नुबांला मानो होनना बुोब्ला आथिखालाव सरकारि फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा माखासे खम जाबायानो गोबाङानो खम जाबाय जेन'बा मोनसे फरायसालियाव सानै साथाम गावलाव फोरोंगिरिखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय आथिखालनि सुबुंफ्रा सरखारि फरायसालिखौ गारनानै बे सरखारि फरायसालियाव थांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेवहाय माखासे जाहोन दं जेन'बा बे सरकारियाव जोंना बांसिनानो इंराजि फरायनाय जायो। इंराजिखौ फोरोंनाय जायो माने नाथाय सरकारियाव जोङो बांसिनानो बर' बा गावसिनि ओनसोलनि राव बेखौ सोलोंनाय जायो आरो दा ओ आथिखालनि मुगायावथ' इंराजि जोबोर गोनांथि नालाय जुथा थानायाव बा जोंनि बुहुम बुहुमजों गोरोबनानै थानायाव बा जोंनि बे मुलुगजों गोरोबनानै थानायाव आथिखालाव इंराजी, रावा जोबो गोनांसै बेनिखायनो सुबुंफ्रा मा खालामो जोंनि गथ' गथायफ्रा जों इंराजी, फोरोंगोन जाहाथे बिथाङा इयुनाव गावनि संसारखौ मोजाङै दैदेननानै थांनो हायो बिदि होननानै बिथांमोना मा खालामो, सरखारि फरायसालियाव होआलासिनो बे सरकारि फरायसालियाव होयो आरो थेवबो सोलोंथाइया फ्राय, नो बारा फाराग गैया ओनब्लाबो एसे गोजौ गाहाय फाराग दं आरो जेन'बा सकारि फराय आसालियाव बारा बिदि ओम कम्पिउटार आरि बा स्मार्ट क्लास बिदिखौ बाहायनायखौ, नुनो मोना नाथाय बे सरकारि कलेजाव आथिखालाव मा जायो जेन'बा माखसेम्पिउटार माखासे स्मार्ट क्लास जेनबा बिदिनो प्रजेक्राव फोरोंनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा बेयो जोबोद मोजां जेन'बा, सुबुंफोरा बा फरायसाफ्रा बे माखासे स्मार्ट क्लासनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि आय आयदाखौ मोजाङै सोलोंनानै लानो हायो मानो होनना बुङोब्ला नुनाय नुनानै, नुनानै सोलोंनाया बा लेखायाव फरायनायनिफ्राय सोलोंनायनिख्रुइ बांसिन मोजां बेखौ जों बुंनो हायो हायो आरो फरायसाफ्रा बांसिन मा जेनेबा गाव नुथारनानै फरायोबा, गाव नुथारनानै गाव सोलोङोब्ला बेखौ बिसोरो बांसिन गोसोआव थायो दा बेबायाददिनो मा जोंनि गेजेराव मा खालामनांगौ बिदिनो जोङो सरकारि फरायसालियावबो जों बेफोरखौ लाबोनांगौ बेखौ जोङो साननांगौ आरो जा जोंनि सरकारि फरायसालिफ्रा थैनानै थाङा ओ आथिखालाव गोबां रोखोमनि बर' बर' बिजोंनिबो जोंनाव माखासे ओ बेसरकारि फरायसालि दङ, थेवब्लाबो बेयाव एथ' गोजौ थाखोनि बिदि सोलोंथाइ होनायखौ जों नुनो मोना अब्लाबो, ओ इयुनाव बेफोर जाफुंगोन बे सानसे समाव जागोन बेखौ जों बुंनो हायो थेवबो नाथाय दा ओ दा जा इंराजि मिडियाम ओ बेसरकारि फरायसालि बेफोरो ओरैबायदि जौगागासिनो जेन'बा बेयाव फरायसाफ्राबो बांगासिनो बेवहाय जों, जोङो ओ जेनेबा गोबां रोखोमनि ओ माखासे मुं थिनायनि लानानै बिजाब बायजासिम बेयाव जोङो गोबां रोखनि रां गारनांगौ आरो जों बेयाव दान मोनसे आव जेनोबा जों दान मोनसे आव माखासे रां होनांगौ जेनोबा जोङो मा खालामो जेनेबा बै सासे जाय फरायसालियाव गायसनदोंमोन ओ बेसकारि जाय बिगोमा बिथाङा मा खालामो जेन'बा ओ, बे
ओ सरकारि बेसरकारि साख्रि मावग्रा बिथांमोननो दानफायाव, बिदिनो मावफुनो